हेलौ। औ हेल' नोंथां औ नोंथां।
खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनो आङो फन खालामनायनि गुबै खोथाया जाहैबाय। जोंहा दिनै सावरायनो माखासे टपिक लानो नागिरदों दा दिनैनि जि टपिक बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि
औ औ नोंथां
बे दोरोङारि ओंख्रिया जाहैबाय जोंहा सबाय साम' अनला मेवाय दाउ नारजि अमा बैफोरनि बागै जों सावरायनो हागोन नामा दिनै नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन
अह नोंथाङा
औ नोंथां
बर'नि जि दोरोङारि ओंख्रि बे दोरोङारि ओंख्रिनि बिखय बा बे ओंख्रिनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथिनाय बा माबाफोर बुंनो थाखाय बाथ्राफोर दङब्ला एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
बुं नोंथां हागोन आंथ' माने संनायनि बागै बारा मोनथिया आरोना नोंथां
औ नोंथां
अब्लाबो माने आङो बैफोरखौ माने माबोरै बानायनाय जायो बेखौ आङो एसे जा मोनथियो आरोना नोंथां
औ नोंथां
बागै आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आरोना
औ नोंथां एसे फोर
जोंहा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला अनलाजों दाउ आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ अनलाखौ जोङो गिबियावनो माने माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना गिबियावनो जोङो माइरं सोमनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां
औथ'
बेनि उनावहाय जोङो माइरंआ जेब्ला रुयोना
औ
अब्ला माने जोङो माइरंखौ उवाल नङाबा मा होनो बेखौ दिंखि ना
औ
बेयावहाय माने देनाय जायो आरोना नोंथां
औ थां औ
देखां देनानै माने गुन्दै खालाम लानाय जायो
औ
बेनि उनावहाय जोङो ओ दै गुदुङावहाय होनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ
औ
ओमफ्रायो जोंहा दाउआथ' जोंहा बर' हारिया माने न'आवनो थाखायो नालाय ना नोंथां गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोनांगौनि गोनांथि जालाया
औ नोंथां
ओमफ्रायो जोङो अनला ओंख्रि संनायाव बिदिनो कारैनिबो गोनांथि जायो नोंथां
औ।
ओमफ्रायो। जोंहा बेथ' थांबाय आरोना आं संनायनि बागै बारा मोनथिया माने मारै-मारै सङो।
मायआं आंबो एसे फोरमायहदों उनाव।
बेनि उनावहाय जोङो। बेदरखौ एवफ्रामनानैबो लानाय जायो जोङो।
औ ओन्थां औ।
बेनि उनाव जोङो जेब्लानाखि जोङो। ओ अनला ओंख्रिया। अन दै गुदुङाव अनला ओ अन गुन्दैखौ होनानै जेब्ला गोदौवो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
अब्ला माने खारैखौ होनाय जानाय नुनो मोनो आरो ना आङो।
औ ओनथां औ।
जेब्ला ग्लब-ग्लब गोदौवोना बेवहाय जोङो माखासे। संख्रि बानलु बिदिनो खारै। बेबायदि होनानै। बेदरखौथ' जों एवफ्रामना लाखायो नालाय नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेदर। खौबो होनाय जायो आरो।
औ नोंथांमोनथि अब्ला बेबायदि बानायो आरोना।
औ-औ आंनि नुनायाव आरोना आं इसेबांबो मोजाङै मिथिजोबा
औ-औ आंनि बा जोंनि जायगायाव।
औ औ
नैबेयावहाय जि मोननाय बा अनलाखौ बोरै बानायो बेखौ। आङो फ्राय अबेबा अबेबा खेथ्रआवबा जोंनि। जायगायावहाय जि-जि मोनदांनाय बे मोनदांनायखौ आङो एसे फोरमायनोसै नामा।
औ नोंथां दे फोरमायनो हागोन।
औ जोंनियाव गिबि गिबियाव जोङो। माथा माइरं जायखौ जोङो। माने सिथाबै माइरं होनना बुंगोन माने। माइब्राया जानाय नङा बा जाय माने जोंनि माइरङआथ' अनेक रोखोमनि थायो नालाय।
औ औ
जाय माइरङा माने सिथाबा थारमाने
औ औ।
ओंखाम सङोब्ला सिथाबा बैबायदि सिथाबै। माइरंखौ जों गिबि गिबियाव लागोरगोन। बैखौ लागोरनानै जों मा खालामो बे खौ मोजाङै साब सिखोनै सुयो थारमाने साब सिखोनै सु खांनायनि उनाव जोङो बै माइरंखौ। जों सोमना दोनगोरो आरो बहाबा मोनसे मोजां। ओ टिफिनाव मायाव जों बेखौ सोमना दोनगोरगोन। सोमना दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ फो थिखोगोन सोमखांनानै बहाबा। बिहु फालि बा अन्य' खेरखा सेरखायाव थिखोनानै। जायखौ जों सोमना दोनदों माइरं बे माइरं सोमना दोननायाव माइ माइरंनिफ्राय जों दैखौ स्रब गहोगोन थारमाने माइरंखौ स्रब ग दैखौ गहोखांनायनि उनाव जों बेखौ। थौसि दिंखि बा आजिखालिथ' आरो। मेक्सि फैबाय नङा होमबा मिक्सार मेसिन फैबाय जों बेवहाय जोङो गुरा खालामग्रोना लागोन थारमाने गुन्दै खालामग्रोना लागोन आरो। गुन्दै खालामग्रोना लाखांनायनि उनाव बे गुन्दैखौ जोङो बहाबा थोरसि बा बहाबा प्लेट बेयाव जों जमायदेनहना लाग्रोगोन आरो बैनि उनाव जों अनलाखौ माने गोबां रोखोमै जायो नोंथाङाबो मोनथि फि जागौ खोमा जोंनियाव मेवाइजों जायो। दाउजों जायो अमाजों जायो बिभिन्न' बुस्थुजों जायो। जेनेबा आं बुंनाय खोथाया बेखि जों जेनेबा माबा मोनसे ओंख्रि जानायाव बोरै सङो आं बेखौ फोरमायनो सानदों आरो। जेनेबा जा माबा मोनसे ओंख्रि जानायाव जों बेखौ जाजों जागोन बेखौ जोङो मा खालामगोन जा जा दरि दं थि हमनानै ला मेवाइजों जागोन मेवाइखौ जोङो गिबियाव जगार खालामना लागोन बेहायनिफ्राय मोनगोननिहाय मा ओ मेवाइफोरखौ जोङो दानस्रांना लाबोना माना जों स्र' खालामग्रोना लागोन बेखौ साफा खालामना बेखौ पस् दांनानायनि जि फिसा- फिसा बाहागो खालामनांगौ मानांगौ बेफोरखौ जों बाहागो खालामना लाखांनायनि उनाव माने अनलायाव जोङो बानलु नांगौ जानाय पियास नांगौ जानाय मस्ला म स्लि बिन' बुस्थु नांगौ जानाय बेखौ जोङो थियारि खालामजोबना लाग्रोगोन बैनि उनाव जुदिसो अनलाखौ जोङो हमना ला दाउ बेदर जागोन आरो
औ
दाउ बेदरजों जागोनबा मा खालामगोन जोङो दाउ बेदरखौ साफा खालामनाया जोंना बोरै खालामो सावबाय फुबाय बेनि उनाव गोदाखांनानै ज' थख' थख' खालामबाय दा बै सावनाय गोदानाय बैयो बेलेग मोनसे जों टपिकआव उनाव सावरायगोन खिन्थु साफा खालामखनानै साफा खालामखांना लाबोखांनायनि उनाव दाना मा खालामगोन जोङो थख-' थख' बेलेग -बेलेग जायगायाव दगोन आरो। दा बेलेग- बेलेग जायगायाव दोनखांनायनि उनाव जोङो अरखौ मोजाङै गिर- गिर होनानै सारायखौ गुदुं खालामना थाव होखांनायनि उनाव जोङो जि पियास खाना दोन्दों बे पियासखौ जोङो मोजाङै थाव दुंखांनायनि उनाव होबाय बेनि उनाव जों जिनोखि बानलु देना लादों हालदै देना लादों जों फ्राय बिभन्न' बुस्थु देना लादों बै देनायखौ जोङो होबाय देनायखौ होखांनायनि उनाव जोङो जेब्लानाखि जि जोंनि देनाय मस्ला मस्लि गासिबो जुदि गिलि बा गलि जोबखांबाय बे गलि जोबखांनायनि उनाव जों मा होबाय जाजों बेदर होयो फिसा होयो बै बेदरफोरखौ ना होयो मा होयो बैखौ जों होबाय होखांनायनि उनाव एवथ्रमबाय एवना मोजाङै जेब्ला बेदरफ्रा गावनि थावखौ नागारो बै समाव जों हालदै होबाय हालदै होखांना दसे खोबहाबना दोननानै जेब्लानाखिलि बेदरा मोदोमनाय मोनसे नागारबाय मोदोमनाय मोनसे नागारनायनि उनावहाय जोङो मा जाबाय दाना बै अनला संनायनि सिगां दै गुदुंजों फुदुंनांगौमोन ना बै दै गुदुंखौ जों मा खालामबाय ओ बैयावहाय सावै मोनसे लुना होबाय आरो माने अनला ओंख्रिखौ जों बेसेबां बुरजा जागोन दरिल'ग सारायसे जायोब्ला जों आदार साराय जोङो दैखो होनाय जागोन आरो
औ
दै होखांनायनि उनाव मा खालामगोन दाना दसे गोदौ होगोन बेदैखौ ग्लब- ग्लब- ग्लब ग्लब- ग्लब- ग्लब -ग्लब -ग्लब गोदौ होगोन माने जायनाखि दाखनखौ दं बै दाखनखौ माने जेब्लानाखि बै दै गुदुङा सोमावबाय दै गुदुङा सोमावखांनायनि उनाव दाखनखौ जों बोखारगोन थारमाने। दाखोनखौ बोखारखांनायनि उनाव जोङो आगसि आखाइजों बै जायनाखि जों अन देना लादों बे अन देना लानायखौ फ्रु फ्रु फ्रु सेफ्रुनानै माने बेयाव मोननै रोखोमनि होनो हायो जुदि अनला संनो रोङा बेयो मा खालामनो हायो अनलाखौ दैजों गलायनानै दैलाव महराव लानो हायो बा अनलाखौ होनायनि संनो रोंफेरखानाय बिसोरो मा खालामो गथा गथायैनो स्र' स्र' स्र' थ खालामनानै बेखौ आसखाइ फारसेजों अनलाखौ होगोन आखाइ फारसेजों ना ओ फिदिंबाय थागोन फिदिंबाय थागोन फिदिंबाय थागोन आरो दा फिदिंबाय थानानै दाना बे फिदिंनायनि अर्थ'आनो जाहैबाय माने मा अनलाया जाहाथे गथादा जाथों बैखौ जों खालामगोन लद्रा दा जाथों होननानै जों बेखौ एरबाय थागोन एरबाय थागोन बिनि उनावहाय जोंहा बेयाव पाकेट मस्ला मा बा बिदिखौ होनाय जाया जों बेवहाय गंगार दुन्दिया एब्ला जोङो दुन्दिया अर उ जायखौ जों दुन्दिया होनो बेखौ मोनोब्ला जों बेखौ होनाय जायो आरो बेखौ होखांनायनि उनाव गोदौ होगोन गोदौ होनानै बे मोननो थाखाय ओमफ्राय जोङो मा होयो दाना खारैखौ जों एसे स'लुना होगोन आरो अब्ला जोंना खारै होनायनि अर्थ'आ मा जागोन जोंना लिमोनगोन ओयफोरबायदि जागोन आरो अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय जोङो उन समाव माखासे जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ बेफोरनि सायावहाय जों सावरायगोन जोंनि माखासे दोरोङारि खामानिफोर दं बेफोरनि सायाव जों उनाव सावरायगोन नङा होमबा नोंथां लाखि जासिगोन नंङा होमबा नोंथां
औ-औ लाखिजासिनो दे नोंथां औ-औ दे